औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों?
ओ जेबो खालामाखै ओरैनो दङ।
अ बोथोरा माबायदि नोंसोरनिथिं?
बोथोराथ' जोबोद गरम गुदुं।
ओमफ्राय ओंखामफोर जाबायना? औ जाबाय नों औ
आंबो जाबाय नै ओमफ्राय बोथोराबो जोंनिथिं बेबायदिनो आरो गरम माने। मा बुंनो आरो।
अ' उम
उम बरावबो बेरायथाराखै नामा?
जेरावबोथ' थाङाखै थांनाया गरमनि थाखायनो थांनाय जायाखै।
औ
नोंथाङा लाय?
थाङा लाय? आंबो बिदिनो नै बेरायथ'आखै आरो खामानियाव एसे बेस्थ' माने बेबादिनो उनफ्राव नायनि र' फ्रि जाबोला बिदिनो बेरायहैनो सानदों बहाबाफोर।
अ'
अ' औ ओमफ्राय नोंथाङालाय माबाफोर प्लानिं दङ?
प्लानिंथ' दङमोन दंनाया।
नाया
नाथाय
नाथाय गरमनि थाखाय थांथ'नाय जायाखै। औ माने बिदि गरम बोथोराव माने बि थान्दा जायगाफोराव थांनो मोजां नाङो आरो। थान्दा जागाफोराव माने थांनानै मोजां बेबायदिनो थान्दाखौ एक्सपिरियेन्स फिस लाहैनो माने बिदि मोजां नाङो आरो। जोंनिथिंथ' गरम बोथोर नालाय। गरम बोथोराव जे जोङो थान्दाबो मोननो हायो। गुबुन जागाव ओं ना बेबादिब्ला माने मोजां नाङो आरो।
औ
नोंथाङा ओरैनो बबे बबे थान्दा जागाफोराव थांफेरखो?
थान्दा जायगा होननानैथ' आं बिदि जेरावबो थांफेरनाय जायाखै।
औ
नाथाय ओ जोंनिया माने ओ जेसे गरम नाथाय बे आलदायावहाय ओ जोंनिफ्राय बांसिन गुसु जायोना।
औ औ औ बिब्दियावहाय थांफेरनाय जाबाय आरो। उम उम थिगानो। नोंथाङा लाय? आंबो बिदिनो माने बिथिं अरुणाचल ओमफ्राय आरो बि थिं माने मेघालया बिथिं थांबाय आरो। बाखि माने बेलेगावथ' बिदि थांनाय जायाखै माने खाथि खालावनो ने इदि थांनाय जादों आरो गुबुन गोजान फोराव बिदि थांनो प्लानिं खालामबाबो माने एसे समफोरबो मिलाया आरो बाजेटफ्राबो एसे थानांगौ जायो नालाय। औ नोंगौ। मिलाया आरो। आरो मालाबा जेनेबोला हारसिंथ' थांनो हाया नालाय एसे उसुबिदा जायो दा लोगो जेनेबोला लोगो आहाबो टाइम मिलायनो नांगौ जायो जेनेबोला आंहा टाइम जाबा बिसोरा मिलाया दा बिसोरा जाबा आंहा मिलाया बिदि जायोना। गोरोबनो एसे थान आरो। थु थाबायनो हाबोला बेबायद दि मोजां आरो मोजां एक्सपिरियेन्स मोनो आरो गुबुन जायगाफोराव थांनानै बेबायदि माने मेगनजों नायहैनो मोनब्ला मोजां जायो आरो जागाफोरफोरखौ माने जों मबाइलफोरावथ' जों ससियेल मिडियाफोराव नुयो। खिन्थु बेफोरावथ' आरो रियाल जोङो माबाखौ नुवा नालाय सोरबाया अनलाइन बिबदिनो बायदि बायदि इदिट खालामनानै होयो। दा बिदिनो माने जोंनि मेगनजों खुद माने थांनानै नायहैयोब्ला साबसिन जायो आरो माने फिजिकेलि जों एक्सपिरियन्सखौ लाबोला।
अ नंगौ नंनाया
दंना गैया बेनिफ्राय मेघालयाफोराव मेघालयाफोरावथ' थांबाय
औ आंखौ होनदोंना?
आंखौ होनदोंना? औ
औ थांबाय थांनाया मेघायल खाथिसिन जायो नालाय बेखायनो बेयाव बांसिन
बांसिन थांनाय जायो औ ओमफ्राय बिदि सिक्किम दार्जिलिं औ औ ओमफ्राय नागालेण्ड औ औ
बेफोराव थांफ्रामनाय जाबाय आरो।
औ औ नेक्स्ट बहा प्लानिं खालामदों ओरैनो?
नेक्सथ' मिज'राम थांनो सानदोंमोन।
अ' आदसा आदसा मा समाव थांगोन ओरैनो?
बिथिं अक्ट'बरसोआव थांनोसै खोमा।
अ' मोजां मोजां।
दाथ' माने अखाबो नालाय ओंखायनो बारा थांनो सानाखै
मोजां मोजां जायगा दंनो बेयावबो माने मानसिफोरा थाङो आरो भिजिट खालायहैयो।
औ
मिज'रामफोराव थाङो आरो एसेबां माने खरसाबो माने जाया होननाय खोनादों माने ट्रेइनजोंनो थांनो हायो नालाय
औ
ओमफ्राय बिदिनो थाङो आरो मानसिफोरा टुरिस्टफोर बहुद बिदिनो जायो।
औ
ओमफ्राय नोंसोरनि जायगायावलाय बेबायदि जायगा दंना गैया बेरायग्रा खाथिफोराव
खाथिफोरावथ' दङ दंनाया ओरैनो नाथाय गरमनि थाखायनो माने बारा थांजाया होननाय जायो।
नाथाय बिदि पिकनिक आरि जाजायो औ दुगैनो थांलायो सम सम
नोंथांनिथिंलाय
आंनिथिंबो बिदिनो माने दङ एसे एनै बिदिनो माने फिसा बिला आरो माने बिदिनो पिकनिक जाग्रा बेफोरबायदि आरो रिजर्टफोर दङ। आरो फुल बागान फोर बेफोरबायदि दं आरो हेरिटेज बेफोरबायदि दङ माने फैयो बेफोरावबो माने नाथाय बेफोरो माने आर्टिफिसियेल माबा आरो
औ
जेरै माने खायफ फ्रावथ' जेनेबाला बिदिनो माबा थाखायो नालाय वाटारफलफोर थाखायो दा फोरखौनो एसे टुरिस्टनि थाखाय माने एसे डेभलप खालामनानै एसे फिजि खालायनो थाखाय बानायदेरो बेफोरबायदि नङा आरो माने
उम
आर्टिफिसियेल माने बिबार गायबाय बा हाजोफोर बानायबाय दा बिदिनो माने कटेजफोर बानायबाय
उ
बिदिनो आरो दङ मोजां बिदिनो मोजां नाङो आरो बेफोरावनो नांनायालाय एसे मालाबा टाइम पास खालायनो माने समफोरखौ बारहोनो मोजां जायो मालाबा फ्रि थानाय समाव माने दायोथ' आरो गरम माने गरम बोथोरावथ' आरो बिदिनो मोना मोना इभिनिंफोराव थांनो हायो आरो
उ
आरो बिदिनो माने बे गोजां बोथोरफोराव साबसिन जायो माने बन फायार आरि खालामहैनो
उ
बेबायदि आरो मोजां जायो
नाथाय मिथिंगायाव मिथिंगानिफ्राय थाख खानाय मिथिंगानि समायनासिना आलदा जायोना
औ नंगौ बे आलादा जायो दाथ' माने सुइमिं पुल बा बिदिनो वाटारफलफोराव माने मानसिफोरा बांसिन थांगोन आरो दुगैनो मानो
औ
औ दा गरम बोथोर नालाय
अ
बेबायदि थांनाय जायो आरो
गरम बोथोरबो लोगोसे खायफा खायफा भेकेसन मानायनोबो थाङो दुगैनो मानो गथ'फोरखौ लानानै बिब्दिनि थाखाय बेफोरो माने मोजां आरो
औ नंगौ बेबायदिनो माने दायोथ' आरो दायो भेकेसन टाइमाव आरो मानसि फोरा जि स्पेसियेलि बे गथ'फोर स्टुडेन्ट फरायसाफोरा माने गुबुन गुबुन जागा नखराव दायो बेरायगोन गावनि औ माने साननायफोरखौ नङा ने बिमा बिफानो फोरमायनानै बुंगोन आरो आरो बिमा बिफाफ्राबो खायफाना माने जब मावग्राफोरा एसे फ्रि जायो नालाय बे समाव
उ
आरो गथ' गथायनो जेनेबा स्कुल लांलाय लाबोलाय बेफोरबो एसे फ्रि जायो दा बेफोराव बेरायगोन आरो मानसिफोरा गरम होमब्लाबो आरो माथो खालामनो
उ
जागा नायग्रा मोजां मोनग्राफोरा आरो बिदिनो बेरायो बोथोरजों खोथा गैया
औ
उ ट्रेकिंफोरनि थाखाय आलदायाव थांसिगोन सोरबा औ औ औ नंगौ ट्रेकिं खालाम होफेरखोना फेराखै नोंथाङा जिउआव दासिम?
आङो थ' खालामफेरनाय जायाखै।
अ ओं। आं खालामबाय माने खालामबाय आं खालामनायालाय इसेबां नङाब्लाबो होनसे आरो।
अ।
बेबायदिनो खाथि खालावनो आरो बिथिं आरो गुबुन हिसाबैथ' बिथिं मेघालयाफोराव थांबाय बेफोराव ट्रेकिं खालायहैबाय। बिथिं जोंनि खाथियावबो हाजोफोर दङ बेफोराव हाजोफोराव माने
थांबाय आरो खालामहैबाय।
उम।
मोजां नाङो आरो माने ट्रेकिं खालाम थांनोब्ला माने मोजां एक्सपिरियेन्स औ
नांगौ बेफोरनिबो माने एसे गियानफोरखौ एक्सपिरियेन्स लानो नांगौ आरो। नङाब्ला आरो खाथियावनो जोंना हाजोफोर दङ बेफोराव जुदि गाखोहैनानै जुदि एक्सपिरियेन्स लायाबा आरो बहाथो मोननो?
उम
गुबुनफोरनावथ' आरो बिदि हाजो नामायोबाबो मोना हाजोखौनो बानायनासो लानो गोनां जायो।
उम
दा? बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्सखौ लानो नांगौ आरो
औ।
औ लामाया मोजां। नोंथाङाबो लानो गोसो दां उनफोराव लागोन निस्सय। आं सानो औ। थांनांगौ सम मिलायबानो लोगोफोर फोरजों न'नि मानसिफोरजों बा बिदिनो सोरजोंबा
औ।
औ औ। खिन्थु बेफोरबायदि जि नांगौ बुस्थु बेफोरखौ लाखनांगौ आरो थखि फटिं खालामनायाव माने
एसे माबा जायो नालाय।
उम
दे बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय जों दोनथ' लायानोसै।
औ जागोन नोंथां दे उ।